हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां दासान्दि
औ दासान्डि आङो ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै जिरायगासिनो
औ नोंथाङा सम दोंङोब्ला नोंथांनि सेराव मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आङो नोंथां
औ औ नोंथां
औ सोंनो हागोन ना नों
औ हागोन नों थां हागोन
औ नोंथाङा जोंनि ओ आथिखालनि आरो गोदोनि सोलोंथाइफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन माने हाया ज
औ
औ सोलोंथाइ होननानै बुं ब्ला जों सोलोंथाइया ओ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बयबो मिथिगौ अ नंआ होमबा आथिखालावबो दानि गोदोनियावबो सोलोंथाइया जोबोर गोनां होननानै मिथिखायो दानि मुगायाव जों गासैबो सुबुङानो सोलोंथाइ औ लानायनि थाखाय जोङो एसे जौगानायखौ बा एसे फ्राय मोजां जालांगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों
औ नंगौ नोंथां
औ औ
औ
गोदोनि जुगाव गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि गावबा गावनि मावाना बाय बास जानाय मावनांगौ जानांगौ बेफोरबायदिलमोन नङा ओमबा नोंथां खायफा खायफा औ खायफा बाहायबा सुबुंङासो बेफोरबायदि फरायना गौ बा माबा नांगौ बा फरायसालियाव थांनांगौ। बेफोर खौ सानोमोन औ बांसिनानो गोदोनि सुबुंफोरा फरायसालियाव थाङामोन आरो हिनजावसा मानसि होननानै बुङोब्लाद थ हिन्जाव उम ना होनना बुङोब्लाद हिन्जावसा मानसिखौ फरायसालियाव एंगार हरनो नागिरामोन होननानै जोङो मोनथिखायो नङा ओमबा औ नाथाय दानि मुगायाव जोङो औ दानि मुगायाव जोङो गोबां आइजो बा सिख्लाफोर खौनोस मा हिन्जावसाफोर खौ जोङो सोलोंथाइनि बिथिंआवबो हौवास फोरजों समान समान दावगालांबाय थानायखौ जों जोङो नुनो मोनखादों नङा ओमबा? थां
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ गोदो फरायसालिफ फोराबो बारा एसेबां मोना नालाय जोंनि खाथ एव गैयामोन ओ जोबोर फरायनो थाखाय जोबोद गोजान गोजान जायगायाव बेहाय जों थांनो गोनां जायोमोन। थाखायनो खायफा खायफा सुबुआस सोलोंथाइखौ लानोबो हायामोन नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो आ लोगोसेनो जोंनि बर' मिडियामाव बा जोंनि जोंनि हारिनि जोंनि रावआव बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयामोन आगोलो जोंनि बर' रावखौ जोङो सोलोंनो मोनामोन बा फरायनो मोनामोन लिरनो फरायनो जोङो मोनामोन। नङा होनबा नोंथां औ। औ नाथाय दानि मुगायाव सों जोंनि गाबा गावनि बिमा रावजोंनो जोङो फरायनो मोनो लिरनो मोनो गोबां सुबिदा जाबाय आरो नोंथां आगोलनिसाय औ। गोदो आरो बेफोरदि गैयामोन नालाय जों बा गुबुन हारि जोंबा असमिया रावाव बा बायदिसिना बेलेग हारिनि जों माबायाव जों फरायनो गोनां जायोमोन लिरनो गोनां जायोमोन। गोदोनि गोबां सुबुंफोर दं। जायफोरो बर' मिड डियामाव जोंनि बिमा रावआव फरायनो मोनाखै ओ बिसोरो गोबां थियानो गोदोनि गोबां सुबुंफ्रानो ओ असमिया रावाव फराय हैनायानो बांसिन मोन नाथाय दानि जुगाव जोंनि बिमा रावाव जाहा थे जों फरायनो लिरनो मोनो। बेनि थाखायनो ओ गोबां सुबुंखौनो जोङो जोंनि बिमा रावजों फरायनायखौ जों नुनो मोनखा नो नङा होमबा नोंथां जों जोंनि बिमा रावजों फरायनानैनो गोबां मोजां मोजां आजादआव मोजां थ्रि सारनाय सारबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बिमा रावजों फरायनानै जों गो सासे मो जां सुबुंबा सासे ओ बे फोरबायदि जों मोजां आरो जों साननो गोरों बेफोरबायदि जानो हो हायो होननानै जोङो मिथि थां सोलोंथाइया खालि जोंनि
औ
जोंनि जा साख्रि बाख्रि मोननानै मोननानै रां आरजिनो मिथिनाय बेफोर नि थाखायल' नङा सोंलोंसाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो जोबो र गोहोम खोख्लैयो नङा हो मबा
औ नंगौ नोंथां
औ जाय सुबुंनियाव सोलोंथाइ दङ बिसोरबायदि सु बुंजायो ओ खामानि मावनानैब्लाबो मायाबा मोनसे खालामनानै बाबो सोलोंथाइनि एसे रोंगौ थि थाब्लासो जोङो मोजां गियान बा मोजां ओम आखुजोंजों समाजजों गोरोबनानैहाय जों जालांनो हायो। जुदि सोलों थाइ गैयाब्लाथाय जोबोद खस्थ'यै जोङो जोंनि संसारखौ जों सोलिरि लांनो हायो। सोलोंथाइ थायोब्लाथाय जोंनि एसे आयदिया बाबै बे बायदिनो साननो हानाय गोहोआ फायो होननानै आं सानो नंङा होमबा नोंथांङा औ औ औ सोलोंथाइया जोंनि साख्रि बाख्रि मोननानैबा जोङो सा ओम सोलोंथाइ लानानै साख्रि फैयाजे मोनथारनांगौ एबो खोथा नङा नङा होनबा नोंथां औ सोलोंथखौ लानानै जोङो हो बा मोजां मोनसे गावनि बिजिनेस बा बेफोर जि बेफोर खौबो जों खालामनानै जानो हायो। गुबुन जों जोङो थगाय जानांङा सोलोंथाइ रोंङोब्लाथायथाय गुबुन रावबो मानसियानो नोंथांखौ नारसिननो हायाबा ना खेबनानै दोननो हाया नङा होमबा नोंथां? गोदोनि गोबां स सुबुंफोरानोथ' ओ सोलोंथाइ रोंङामोन नालाय सो हाइ बिथिंङाव एसे दुरबल बा एसे माबामोन नालाय
औ औ
औ गुबुन हारिनि सुबुं फोरा बा एस एसे सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा जोबोर नाख्रेबनानै दोङोमोन। बास खालामनानै दोङो दोनोमोन नङा होमबा नोंथां ओ जायनि जाहोनाव गोदोनि जोंनि बर' र सुबुंफोरा जे एसेे एनै बा खम दामावनो जोङो हा फोरखौ बा माबा बेफोरबायदिखौबो फाननानै गोबां लाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। हमबा नोथां औ आरो लोगोस बिनो जों ह सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव गोबां जोङो ओ जाय जि नांगौ होनो बे बेखौनो लानानै बुजिया सोमजिया बेखौनो लायोमोन बेखौनो बायदिसिना बाथ्रा खौनो जोङो नंगौ सानानानै जोङो नांलाय खमलाय बायदिसि नाम बेफोरबायदि खालामोमोन नङा होमबानो थां औ सोलों सोलोंथायाखौ लानायनि थाखाय आथिखालनि जुगाव बेफोरो एसे खम जालांनो हमबाय दाबो दङ दंनाया थेवलाबो बो जोबोर खम जानाय जों नुनो मोन जोंहा नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि जिवाव सोलोंथाइ होनोब्लाथाय ओ बिराद ओ गोनांथार बयनिख्रुइबो गोनांथार ओ बुस्थुयानो जाहैबाय सो सोलोंथाइ सोलोंथाइ थाब्ला सासे सु सुबुङा जिख खुनु मावनानै बोब बो जोङो सोलिलांनो हायो न'खरखौ गावनि न'खरखौ बेंनो हायो सासे हौवा सानो हायो सासे हिनजाव दा उम नि थाखायबो हौवासा हिनजावसा गासैनिबो थाखायबो रोंथाया जोबोद जोबोद माने बिराद गोनांथि होननानै आं सानो आरो हागोन
औ औ
ओ नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङा सान सोलोंथाइनि बागै मा मा सानो औ
अ हागोन नोंथां नोंथाङानो फोरमाय लांखाजोब ओमफाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव एबा जोंनो जिउ खुंलांनो थाखाय जोबोर गोनां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो आथिखालनि दिनाव जेरावबो ओंखारलांनो हायो बायदि औ कार ओ खायसे आखरफोरखौ सिनायनो हाया बेनि जाहोनाव जोङो गुबुननि ओमफ्राय ओ सोंनो गोनां जायो
औ नंगौ
बेफोरबायदि सोंनायाव जोङो गावखौनो ओ उन्दै होनना सानना लाय हायो सोनानै लायो
औ सोलोंथाइया आथिखालनि आरो गोदोनि दिनाव जोबोर फाराग नुनो मोनो आथिखालनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि गेजेराव जोबोर फाराग दङ' गोदो गोदायहाय जोङो फरायसालियाव थाङोब्ला गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो थाङामोन नाथाय आथिखालनि सोलोंथाइ एबा फरायसालियाव थाङो ब्ला जोङो गोब बां सुबिदाफोरखौ
औ औ